हेलौ
औ नोंथाङा खोनादोंदा ना ओ अब्ला जोङो बर'फोरनि मोनस एसे जानाय आदार बा थोन बेनि सायाव दसे रायज्लायनो हागोन ना नों थोंजों
औ हागोन नोंथां हागोन
औ बिब्दिब्ला आङो बे बाथोन आयदानि सायाव रायज्लायनायखौ जागायजेननि जोंहा बर'फोरा ओ गावसोरनि जानाय लोंनायखौ गावसोरनो मिथिंगानिफ्राय बुथुमना लायो बेखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्राय बिनो मोनथिबोखादों जोंहा औ बर' फोर गोबां रोखोमनि बाथोनफोरखौ जानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों बिब्दिनो जोङो ओ दैयाव थानाय जिबि बेफोरनि बाथोनफोरखौबो जायो जोंनि बर' फोरा बे ओ दुब्लि फोथाराव बिलो बिलोफोराव बा दैमा दैसाफोराव मोननाय जाफोर ओ एम्फौ हारिनि बा जिबि हारि नि ओ जोंहा बाथोन जानायखौ जोङो नुनो मोन दों बिनिनो मादाव जोंहा जेरै गांजेमा बाथोन एंखावरि बाथोन आरो गुमा बाथोन आरो खुसेंग्रा बाथोन बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनदों आरो खांख्राइ बाथोन
औ
ना नाथुर बाथोन
औ औ
दा जोङो ओ बे बे दैयाव मोननाय ओ जि जाफोर जिबि जोङो बेफोरखौ बाथोनफोरखौ माबायदि जानाय जायो जोङो बेखौ ओ इ बुंनो थाङोब्ला जोंहा जेरै गांजेमा। जोंहा गांजेमानि सायावहाय गां थायो। ओ बे गांखौ जोङो मोजाङै फोसाबना लानानै बेखौ जोङो ओ सावनानैबा ए एसे एव लानानै बेवहाय बानलु होना होनानै संख्रि होनानै जोङो बेखौ देनाय जायो। बेनिफ्राय जोंहा बे गांजेमाया जोबोरैनो गो थाव मोदोमो जोलाआ। ओ जोआ जोङो बारा मोदोमनायखौ जोङो नुनो मोना जोंहा जोला गांजेमाया जोबोरैनो मोदोमो जायनि थाखाय बियो जानोबो गोथाव जायो।
अ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेबायदिनो जोंहा जेरै एंखावरि जोंहा बियो फिसा फिसा गोसोम गोसोम एम्फौ ओ जायनि बिखुं सायाव रोजा मोनसे बि ओ बिगुर।
बिगुर थायो औ।
औ बेखौ जोङो गां होनोनो होननांगोन बेखौ जोंहा बेखौ खारनानै बिनि सिङाव आरो मोनसे फिसा गां थाब बावो गोबाबानो बेखौबो बोखारनानै आरो बिनि आथिंफोरखौ बोखाना लानानै जोङो बेखौ एसे एवदमना लानानै बेखौ बाथोन देनाय जायो बेयावबो जोंहा बानलु ओ नांगौ जखानि संख्रि नांगौ जखानि आरो उम गोसोबोला सामब्रामबो होनो हायो बा सामब्राम गुफुर।
औ नंगौ नों
बिनो जोङो औ बाथोनखौ जानाय जायो दा बे समाव आ नोंथां सिम सोंनो लुुबैदों। जे जोङो बेफोर आरो मा मा बाथोन खौ बोरै जानाय जायो बिनि फारसे बुंनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन। दैनिफ्राय मोननाय औ एम्फौ एनलाखौबोथ' जों जायो। ओ बेनिफ्राय बेनि खायनो आंबो दा नोंथांनो एसे फोरमायनो सानबाय जेनेबा खुसिंग्रा बाथोन नङा होनबा।
औ
औ खुसेंग्रा ओ खुसेेंग्राखौ ओ जेनेबा जानला मानलाबो मोननो थाङा बियो थ थ' हानि सिङावसो थायो नं नोंगौना नोंथां? औ बेखौ जोङो। खुसेंग्राखौ जावनानै एबा हमनानै लाबो बोनानै आयथिं ओ बिनि गां खि गारनानै मोजाङै सु ना लाग्रोनांगौ जायो ओ बिखौ जेनेबा जानोब्ला ओ संग्राया ओमथ' हा सिङावसो थायो नालाय बिखौ जावनांगौ बा ओ दानि गथ'फुराथ थ' ओह जों नुनो मोननाय बायदिब्ला दै लुना नैनो हमो बांसिन ओ जावाब्ला। बो ओ जेनेबा आरो बेखौ ओ गोरानै एवनानैबो जायो एबा बाथोनबो ओ खालामनानै जानो हायो नंगौना?
औ नंगौ नोंथां।
गुसेंग्राया गोलोम बोथोरनि ओ हराव ओ सोरांखौ होसोनानै बिरबोयो आरो माब्लाबा ओ बियो हागाव हारसिंनो ओ हराव हरनि समाव ओंखारबोयो आरो नों गना नोंथां? आरो खुसेेंग्राखौबो बोथोर लायो बोथो थोर अबावबा समाव अबेबा मोनसे बोथोराव गोथाव आरो अबेबा मोनसे गोद-बोथोराव गोथाव नङा होननानै जों फोथायो। औ खुसेंग्राखौ आसिन आरो कातिक दाननि खुसेंग्राया जोबोद गोथावसिन जायो होननानै औ बर'फोरनि गेजेराव मोनसे फोथायनाय दङ आरो। ओ आरो बे समनि खुसेंग्रायालाय नो ओ जोबोद मेजेम बरहा जायोनो आरो। जानोबो गोथाव सि जायोनो ओ मिलौ दोसिन जायो। ओ आरो खुसेंग्रायाव गोबां ओ मोनसे भिटामिन थायो जाय जेनुकु जोङो फरटिन होननानै बुंनो हायो। खुसेंग्रायाव बुहुद प्रटिन थायो ओम आरो बाथोनाथ' बर'फोरनि मोनसे गोथाव जाग्रा आदार नङा होमबा दैज ज्लां बोथोर सौफैयो ओ स' फैनाय लोगो-लोगो जोङो ओ फुंनि ओंखाम बोथिसेखौबो जों बाथोनजोंनो जालांनायखौ-जालांनायखौ लुबैयो आरो ओ जोब थाब गोसो ओ माबा देहाया थाजिम थायो होननानै बांसिनानो जोङो ओ बर'फोरनि फो थायनाय बादिब्ला ओ बा थोनजों जायोब्लानो ओ थाजिम मोनो बेबायदि बाथ्रा बुङो आरो नंगौना नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
ओ आरो ओ थाइबें मुला खाजिफोरखौबो जोङो ओ जाब फायो आरो ओंखामजों नंगौ ना नोंथां? औ आरो ओ बानलु बाथोनबो जायो। बानलु बाथोनावबो जेनेबा गिबियावनो साराय खौ ओ सुनानै आरामै अदाबाव होना लानानै जेब्ला बियो गुदुं जायो बेहाय थावाव ओ थावखौ फुदुंनानै बानलु ओ गोरान आरो सामब्राम गुफुर, सामब्राम गोजा बेफोरबायदि ओ जाब्रां होनानै जों बानलु बाथोनबो जानो हायो। नंगौ ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो बर'फोरा बै समाव ओ बांस सिनानो आगजुफोरखौ बाहायोब्ला ओ औवानि बाहायोमोनथ'। औवानिजों जेब्ला त' ओ खादौखौ बाहायोमोन ना बांसिना बर' फोरा बै समाव खादेव-खादौजोंस सो एरोमोन आरो बानलुफोरखौ बै समाव बर'फ्रा खादौजों एर नानै ओ जेथिया बानलुआ गोरानब्ला थाब थाब एरनानै होनो नांगौ आरो बे नङाबा खामगोन ना बेनिखायनो आरो बानलु गोरानाथ' गोख्रै थाबनो खामो नालाय। बेबायदि आरो ओम। एवनाया जेब्ला खामब्राम खामफ्राम जायो अब्ला खांनानै लाबोनानै जेनेबा थबसियाव ओ संख्रि दुन्दिया सामब्राम होनानै देनानै जायो आरो।
औ।
ओ आरो बेखौ देनाया जायोब्लानो जेनेबा मोनसे ओ बाथिफोराव बख'नानै दोननानै ओ बेबायदि बाथोन जायो आरो बर'फोरा। नंगौ ना?
औ नंगौ नोंथां।
आरो ना बाथोन जायो ना? ना बाथोन जानायाबो बेबायदि दिनो गिबियावनो बाथोन जानो लानाय नाखौ साथा आथिङाव बा अबेबा मोनसे गनसियाव थुनानै सावना नै लायो। नंगौना नोंथां? औ बेबायदिनो ओ जेनेबा बांसिनानो नाखौ सावोब्ला अरखियावनो सावनाय जायो। ओ बेजों बान ओ जेनेबा बानलुबो सावफायो बानलु ओ सामब्राम गुफुर सामब्राम गो जे थाखाथारो बाट थोन जायोब्ला औ जेरै मोजां आरो एवनाया मोजाङै मोनोब्लासो खांनानै लाबोनानै जेनेबा एव नाखौ एवोब्ला बाथोन जानो थाखाय बेहाय दुन्दिया सामफ्राम होनानै बेखौबो थबसियाव देग्लिना मोदोमफ्रुनो जानो हायो आरो। नंगौना नोंथां? औ। बर'फ्रा नाया जुदि ओंख्रि जाथावथाव नङाब्ला एबा थोजासे नङाब्ला बे बेथ बाथोनखौ जाखाथारो बर'फ्रा नंगौना नोंथां? औ। ओंख्रि गैयाब्लाबो ओ बर'फ्रा ओ गोबां बिदिनो बाथोन बानायनानै जायो आरो।
औ।
औ आरो नोंथाङाबो आरो नोंदांथि नोंथांनि मोनदांथि बिबायदि आंनो एसे सुंद'यै माबाफोर फोरमाय बुंबावनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां जोंहा बा थोनखौ गोबां रोखोमनि जायो। नालाय जोंहा जेरै दैयाव मोननाय जोङो दसे रायलाय जों नङा होमबा। थ दैयाव मोननाय जोंहा आरो गोबां जिबिफोर मोननो हायो जेरैहाय जोंहा खांख्राइ जोंहा। खांख्राइखौबो जोङो खांख्राइआबो मा माखासे समफोराव जोंहा खांख्राया मेलेम थाया होननानै जोङो मिथि नो मोनो जेरैबायदि जोंहा अखा हानायनि एसे सिगाङाव जोंहा बियो उदैयाव फिसा लानानै बे टाइमाव जोंहा खांख्राइया मेलेम जाया। अब्ला जेब्ला जे जे अखा हायो अब्ला दैज्लां बोथोर खिनियाव बियो फिसा गफायनानै बियो गावसोर मेलेम बरहा जायो आरो बे टाइमाव जेब्ला दै दैज्लां मा गायनाय फुनायनि सम बेफोरबायदियाव जोंहा दुब्लि फोथाराव खांख्राइफोरखौ मोननाय जायो। अब्ला बेखौ जोङो जेब्ला देनानै जागोन अब्ला सावनानै जागोन अब्ला मेलेम बरहा बा मोदोम बरहा जायो आरो बियो ओमफ्राय बेखौ जोङो बाथ बाथोन देनानै जायोब्ला ओ जोबोरैनो बुरज बुरजा जायो आरो जेब्ला बोथोर गैयि नि खांख्राइखौ जायोब्ला जेब्ला बियो ओ मोदोमाव थानाय खांख्रायखौ जायोब्ला माने ओ बेखौ देनानै जाबाबो जेबो रस मोनजानाय बायदि मोन जाया बेखायनो औ औ बेखायनो बोथोर नायनानैसो ओ खांख्राइखौबो जानाय जायो आरो मानो होनबा बियो जेब्ला मोदोमाव थायो अब्ला बिनि खांख्राइफोरा फिसा जाखो खायो न नङा होमबा नोंथां? बेयो बेखिनियाव बेयो गफायनो थाखाय औ। जोंहा गोबां खहाबो जायो खांख्राइया लस जायो। बिनि फिसाफोरा थैयो जों जेब्ला बेखौ हमनानै बोरियाव लाबोगोन अब्ला बियो ओ थैयो आरो फिसाफोरा। ओंखायनो बिनि ओमफ्राय साबसिन बेखौ बेखिनियाव दोन्थ' होनानै नांगौबा उन समफोराव जानाया मो जां आरो बिदिनो जोङो खांख्राइ औ खांख्राइ जानायावबो जोंहा खांख्राइखौ बांसिनानो अदाबावसो सावनानै जाखायो जोंनि बर'फोरा। ओंखायनो बेहाय औ। खांख्राइखौ मोजां सुनानै लानानै ओ बेखौ मोजाङै बोखावनानै बिनि मेलेमखौ एक्सट्रा खालामनानै बा गुबुन गुबुन खालामनानै बिनि जा मोदोम थायोना ओ मेलेम एक्सट्रा मोदोम एक्सट्रा थायो नालाय। खौ जोंहा आइथिंफोर खौ गारनानै खौ जोंहा ओ बानलु नांगौ जखानि होनानै बा संख्रि नांगौ जखानि होनानै बा ओ सामब्राम नांगौ जखानि होनानै बेखौ जोंहा देनाय जायो। आरो बियो मोजाङै देयाब्ला बिदिनो खो ख्रेब ख्रेब बिदि मोनजानो नागिरो। मानो होनबा बिनि बिख'बा बिराद गोरा जायो। औ बे ओंखायनो बेखौ मोजाङै देनांगौ आरो बिनि मेलेमखौ जोङो गथ' उन्दैफोरनोबो जाहोनो हायो। बेहाय जेबो माने आलौनाय गैया माने गोथाव मिलौवो नालाय गथ'फोराबो जोबोद मोजां मोनो बे खो जानो। आरो मेलेम खौ नुनाय लोगो लोगो लोगोनो मानसिफोरा जानो लुगैखायो आरोना खांख्राइनिखौ आरो बेबादिनो जोङो बाथोनखौ आरो बुंनो थांबावबा जाहा जेरै दैयाव थानायखौबो खुसियाखौबो जायो। बाथोन खुसियाफोर। औ औ अब्ला जोङो दिनैनि बे बाथोन जानायनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ अ जागोन दे नोंथां थेंक इउ। औ औ थेंक इउ थेंक इउ।